अ गोजोन मोनाबिलि नोंथां। ओ नोंथांनिसिम गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहहरनाय जाबाय नोंथां। नोंथांनिसिम आङो फंनैसो खोथा सोंनो सानदोंमोन नोंथाङा आंनो
औ हागोन नोंथां
अ बिदिब्ला नोंथां नोंथांमोननि ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव जोंनि दो बर'फोरनि दोरोङारि फोर्बो बैसागुखौ माबोरैहाय फालिनाय जायो बेनि सोमोन्दै आंनो फोरमायनो हागोन ना अ दे बिदिब्ला नोंथां फोरमायना होनाय आंनो
औ नोंथां आङो जेनाखि खि जोंनि ओनसोलाव फालिनाय बैसागु फोर्बो बेनि सोमोन्दै आङो जा नुदों बा ओ आंनि मेगनाव नुनायखौनो आङो नोंथांनो फोरमायनानै होनोसै जेनाखि ओ जोंनि ओन्सोलाव बैसागु फोर्बो फालिनाय बियो गोदोनिफ्रायनो फालि जाबोगासिनो दङ आरो दासिमबो फालिगा-फालिजागासिनो दङ जेनाखि बैसागु फोर्बो फालिनाय बे फालिनाया सैथ्र दाननि जोबथा साननिफ्राय जागायजेनो बै जोबथा सानखालि गिबि फुं समावनो जेनाखि जोंनि ओन्सोलाव मोसौ थुखैनायजों जागायजेनो। बै मोसौ थुखैनायाव मोसौखौ थुखैनायनि सिगांनो हांगार हांगार ओ हांगारजों मोसौखौ ओ गाब फुनग्रोनाय जायो बेनो आरो थावबो होनाय जायो ओ बेनि उनावहाय ओ मोसौनो मोसौखौ दैमायाव थुखैनानै थुखैनो लाङो बेनि उनाव मोसौफोरखौ थुखैनाय जायो बेनि उनावहाय ओ बिबार लाव, फान्थाव बायदिनि माला खालामनानै मोसौखौ गानहोयो ओ बेनि उनावहाय ओ मोसौनाव दुरुं गोदान फागा गोदान होनानै ओ मोसौखौ उदाङै गांसो जाहोयो ओ बेनि उनावहाय जोंहा बै सानखालिनो जोंहा मोनसे फोथायनाय दङ गोदोनिफ्रायनो जेनाखि गोखा गोखै जानाय जायखौ जायोब्ला जेनाखि जोंनि ओ बेराम आजारफोरा गायो होननानै गोदोनिफ्रायनो जोंहा आ फोथायबोनाय दङ बेखौ जोङो सादथिथि होननानैबो बुंनाय जायो बेयाव माखासे हाग्रानिफ्राय बा मिथिंगानिफ्राय मोननाय मैगंफोरखौ बुथुमनानै जानाय जायो। जेरै बेयाव थायो लाफ लाफा सायख बोराय थखन बुरै थखन खिफि बेन्दों दिंखिया ओ लाफा सायख बायदि मैगंफोरखौ बुथुमनानै ओ ओ अमा बेदर बा दाउ बेदरजों एवनानै बेखौ जानाय जायो आरो बेजों लोगोसेनो जोंनि जेनाखि ओ बैसागु फालिनायनि सैथ्र दाननि जोबथा सान ओ बे दिनखालिया जोबनानै थाङो आरो बिनि उनाव जोंहा फैयो मानसि बैसागु बे थ बे मानसि बैसागुआव जोंहा ओ ओ बैसागु दिनावहाय बयबो ओ उन्दै उनला गिदिर ओर उन्दै बोराइ बेन्थ गासैबो खौसे जानानै गावनि हारिमुनि गाननाय जोमनायफोरखौ गाननानै ओ ओंखारलायो बेबायदि हौवाफोरा गामसा गोथां, आरनाइ खरआव आरनाइ खायो आरो गोदोनायावबो आरनाइ लायो। बेबायदिनो हिन्जावसाफोरा दखना आ बिदन आरो जोमग्रा गाननानै ओंखारो आरो बेजों लोगोसे आइजोफोरा खरआव दावा बिबार आर खाथ्रि बि बारनि ओ थेनानै लायो आरो बेजों लोगोसेनो बयबो ज जानानै बरनि जेनाखि खाम जथा सिफुं दामजु बेखौ लानानै ओ गिदिङो आरो रंजायो बेजों लोगोसेनो बै दिनखालि ओ जेनाखि उन्दैफोरा गिदिरखौ गिदिरखौ खुलुमनाय आरो गिदिरफोरा उन्दैखौ अननाय बे हाबाफारिखौ मावफुंनानै लानाय जा जायो ओ बेयो जाबाय ओइ मोसे सागु फोरबोनि मोनसे मोजां नेम ओ जाय नेम खान्थिया ओ दासिमबो सोलिगासिनो दङ जेनाखि बैसागु फालिनाय बे बैसागु फालिनाया ओ दायो जोंनि ओनसोलाव जेनाखि ओ बैसागु फोरबो खुंफुं आफाद ओ गामि गामियाव खालामनानै लानाय जादों बै बैसागु खुंफुं आफादनि ओ गाहाय थांखिफोरानो जाहैबाय जेनाखि ओ बैसागु खुंफुंनायनि गेजेरजों जेनाखि जोंनि उन्दै उन्दै गथसाफोर बा सेंग्रा सिख्लाफोरा जाहाथे ओ बैसागु ओ बैसागु फोरबो बा ओ जोंनि हारिमुनि सायाव माखासे बाथ्राफोरखौ मि थिनो हायो बैखौ नोजोर बोनानै बोसोरफ्रोमबो जोंनि ओनसोलाव बैसागु ओ फोरबो खुंफुंनाय जायो बै बैसागु फोरबो खुंफुंनाय जेनाखि बर'नि ओ दोरोंङारि ओ गाननाय जोमनाय गाननानै मोसाफुंनाय दिन्थिनाय बा आ खुगा मेथाइ खननाय ओ बर'नि खाम जथा सि फुं दामनाय बायदिजों ओं जागायो बेबायदिनो बै बादायलायनायनि गेजेरजों ओ जोंनि इयुन ओ जोलैफोरनो दिन्थिनाय बा बिसोरखौ फोरोंनाय बेैफोरबाय दि हाबाफारिखौ मावफुंगासिनो दंङ। ओ बेजों लोगोसेबो ओनो बैसागु समाव बयबो ओ ज' जानानै ओ सुबुं फोरनि न'खर न'खर थाङो। आ आरो बैसिनाव गाहाम हाम ब्लायथि ओ बाउहैयो। बेबायदिनो ओ बैसागु बोथोराव जायनाखि ओ आला खुरमाफोर नाव आलासि जाहैनाय बेफोर बायदिबो जायो जायना खि बै आलासि जाहैनाय समाव बर'नि ओ आर'नाय बैफोर बायदिखौ लानानै थांङो आरो बै आर'नायखौ ओ जेना खि देरसिनफोरनो गान होनाय जायो। मान होनाय हिसाबै आरो ओ अननाय जासियो बा देरसिनखौ खुलुमो ओ बेबायदिनो ओ बैसागु फोरबोआ फालिजायो आरो बेजों लोगोसे बैसागु फोरबोआव बेबायदिनो ओ जोंनि ओनसोलाव जेनाखि नआवनो बानायजानाय जौ बेखौ लोंनाय जायो जायखौ जौ गिसि होननानै बुंनाय जायो बेखौ माय मायब्रानि बानायो माथानि बानायो बायदि मायरं बाहायनानै ओ जोंनि ओ बर'गामिफोराव बानायनाय जायो बैफोरबाय ओ बैफोरखौ जेनाखि अमा बेदर ओ जों जानानै बा ओ लोंनाय जायो। ओ। बेबायदिनो ओ जोंनि ओनसोलाव बैसागुआ गाजा गोमजायै रंजा बाजानायनि गेजेरजों बा हारिमुखौ लाखिनायनि गेजेरजों
फालिलांनो हागोन।
दा आङो नोंथांनावबो नोंसिनि ओनसोलाव बैसागुखौ माबायदियै फालियो बेनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे आंनो फोर
औ नोंथां फोरमायनो हागोन जों ओनसोलावबो नोंथांमोननि बायदिनो बैसागु फोरबोखौ फालिनाय जायो गुबैयै जोंनाव जोंनि ओनसोलाव बैसागुखौ ओ सैथ' नि जोबथा साननिफ्राय फालिजेननाय जायो जेब्ला सैथो दाननि जोबथा सान सानखालि जोंनाव मोसौ थुखैनाय जायो बे मोसौ थुखैनाय सानखालि फुंबिलियावनो मोसौखौ ओ गु गुलिनिफ्राय थाव फुननानै थारनानै ओ बाहेराव खावननाय जायो आरो खावनखांनानै बिसोरखौ थुखैनो थाख खाय जोङो जों जोङो एबा जोंनि ओनसोलाव गासैबो नख'रावनो मोसौ थुखैनो थाखाय फान्थाव हालदै दिग्लिलिथि थाराय ओ बिदिनो बायदि बायदि ओ बिलाइफोर खाद्रि बिलाइ बेफोरखौ लानानै मोसौ थुखिनाय जायो आरो फान्थाव आरो खाद्रि बिलाइ खाद्रि बिलाइनि हायजे ओ हालदै ओ बायदिफोरनि माला सुनानै बिथांमोनखौ गानहोनाय जायो जोंनि ओनसोलाव गुबैयै फुंबिलियावनो मोसौखौ गामिनि बिलो एबा दै दैमा दैमायाव लाना थांनानै थुखैनाय जायो बेयाव थुखैनाय समाव बिसोरखौ ओह बिसोरखौ ओ थुखैै थुखैनाय समाव बिसोरखौ ओ बेफोरनि ओ जाहाथे बिसोरनि देहायाव मैलाफोरा खारनाय बायदि थुखैनाय जायो बेनिफ्राय बिसोरखौ ओ लाव फान्थाव बिसोरजों ओ खुबैनानै सारना होनाय जायो बिसोरनि बिखुङाव जाहाथे बिसोरनियाव गाज्रि मैला बेरामफोरा खार खारनाय बायदि मानो होनोब्ला बिसो ओ बिसोरखौ थुखैना थुखैखांनानै बिसोरखौ ओ थाराय दिगलिटि मोख्नाजों बु ओ बुनानै बिथांमोनखौ मोनसे ओ मेथाइ खननाय जायो बे मेथायानो जाहैबाय लाव जा फान्थाव जा बोसोरै बोसोरै एरबाय था बिमा गायदे बिफा गायदे बाय जा होननानै मोनसे मेथाइ खननाय जायो नोंथां। बेनिफ्राय ओ बिथांमोनखौ थुखैयै लोबै थुखैखांनानै बिथांमोनखौ सारायनि एबा थौनि हांगारखौ हलनानै थावजों गलायनानै बिथांमोननि मो दोमाव फुनना होनाय जायो मानोना बिथांमोनखौ बै दिनखालि दुरुंजों खानाय जाया बिथांमोनखौ उदाङै हगारनाय जायो बिनि थाखायनो जाहाथे बिथां ओ बिथां मोसौफोरा ओ मोसा ओ मोसा सिंहफोरनिफ्राय बारगनाय बायदि बिथांमोननो ओ थफा थफा ओ गल गल हांगारनि फोथा होनाय जायो जाहाथे बिथांमोनखौ ओ मोसा नंनानै ओ गिनानै खारथों होननानै बेनि उनाव मोसौ थुखैखांनानै ओ सुबुं फोराबो ओ मोनसे ओ फोथायनाय दङदि नोंथांमोन नोंथाङा दि दय बुंलांनाय बायदिनो जोंनि ओनसोलावबो ओ मैगं खानानै जानाय मोनसे नेम दङ बे मैगंखौनो जौसे जौता होननानै ओ खानानै जानाय जायो बै दिनखालिनो ओ दिंखिया ओ दिंखिया थाराय बायदि बायदि गासै जौसे जौ जौसे जौ सेता ओ मैगं बिलाइफोर खानानै एवनानै जानाय जायो जाहा थे सुबुंफोरनियावबो ओ बाहेरनिफाय फैनाय बेराम आजारफोरा जानो जानो हायि बादिनो बे फिथाइखौबो जानाय जायो जायो बेनि ओ उननिफ्राय ओ मानसि बैसागु गु महरै फालिनाय जायो नोंथां मानो होनोब्ला बै बै दिनखालि फुङावनो सिखारनानै ओ गेदेरफोरनिफ्राय बोर लानाय गेदेरफोरखौ सिबिनाय बेफोरबायदिखौ खालामनाय जायो नोंथां बैदिनखालि दिनखालिनो ओ गासैबो बर सुबुंफोरानो एबा ओ बर माहारिनि गासैबो हौवासा हिन्जावसा दोरोङारि गाननाय जोमनायफोरखौ गाननाय जायो जेरै हौवासाफोरा गामोसा गाननाय आरो गोदोनायाव आरनाय खौ लानाय जायो आरो हिनजाव साफोरा एबा हिनजाव माहारिफोरा दखनाजों लोगोसे दखना गाननाय जायो बेजों लोगोसे गोदोनायाव जायो बेनि उनाव गेदेरखौ खुलुमनाय ओ उन्दैखौ अननाय आनान ग नियाव बोर लानाय आरो थानसालियाव थांनानै ओ फगबान एबा आनान गसाइ आनान बो ओ बोराइ बाथौनिफ्राय बोर लानाय बेफोर हाबाफारिया जायो आरो गामिनि गेदेर गोलाव सुबुंफोरखौ खुलुमनानै बोर लानाय। आरो नखरनि बाइ गागिफोरखौ खुलुमनानै बोर लानाय बेफोर हाबा फारिया सोलिलाङो बेनि उनाव ओ जोंनिनो ओ दोरोङारि जानाय लोंनाय जेरै अमा बेदर जौ बिदै जेरै माइब्रानि बिदै फाय जौ ओ माथानि जौ बिदै जौ गिसि आरो आरो जौ गोरानफोरखौ लोंनाय जायो बेनि उनाव लोंखांनानै थामथिओ। बैसागुआव। ओ नखर नखर थांनानै मा गिनाय जायो बे मा गिनायाव ओ। गामिनि गासैबो सुबुं। जेरै बोराय बुरै बेन्थ सेंग्रा सिख्लाफोरा खाम जथा सिफुं सेरजा बरनि दोरोङारि। दामजुफोरखौ लानानै न'खर न'खर मागिनानै ओ अन्थोब महरै ओ माइरं फैसा लाव, खुमब्रा गासिखौबो ओ मोनबोनाय जायो बे मोनबोनायखौ मोनबोनाय जोंनो। स्नि बैसागुआव गासैबो ओ लोगो नांनानै ओ खाना जानाय जायो एबा हल पानबो होनना बुंनाय जायो बेखौ। ओ बेखौ जाखां-जाखांनानै। फैसागु आ ग्रोब ज ओ जोबहैनाय जायो नोंथां।